ओम। हेलौ। नोंथाङा आंनि रावखौ खोनाबाय दङ' ना? हेलौ नोंथां।
हेलौ नोंथां।
नोंथाङा आंनि रावखौ खोनादों ना?
औ खोनाबाय दङ' नोंथां।
हेलौ।
हेल'।
हेलौ नोंथां। हेलौ।
हेलौ नोंथां।
नोंथाङा आंनि रावखौ खोनादों ना?
अ हेलौ नोंथां खोनादों नोंथां। हेलौ नोंथां हेलौ
हेलौ नोंथां
औ नों
नोंथाङा आंनि रावखौ खोनाबाय दङ ना
खोनादों खोनाबाय दङ नोंथां
हेलौ
हेलौ
बाद दोन लै
हेल' नोंथां